दे अब्ला
औ नोंथां खोनादों।
औ ओरैनो माबोरै दं नोंथाङालाय?
औ नोंथां मोजाङानो।
अ मानि नोंथां नो-नोंथाङा जुदि फ्रिबाथाय एसे रास्लायनोमोन।
औ नोंथां फ्रि।
औ। मानि दिनैनि रायज्लायनाय टपिकआ जाबाय माबा ए आइ नि खोनाखादोंना नोंथाङा? ए आइ होननाय आजिखालि जुगाव ए आइआ मारै बारायगासिनो दं रायलायनो हागोन ना नोंथां? ए उम माने ए आइया मारै बारायगानो दं एसे फंनैसो बाथ्रा ओ होननो हायोबा देहाया मारै बारायगासिनो दं
औ ए आइ ए आइ बा आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन सबबो मिथिखायो ए आइ आ माबायदि दा ओरै माबा चेट जिफिटि जेमिनाय गोबां ए आइ एप्स दं बिदिनो दा ए आइ आ गोबां बारायगासिनो बा गोबां भाइरेल जागासिनो बेनि थाखाय दा ए आइ नि नि थाखाय गोबां टेक्न'लजिया दा बारायगासिनो।
उम।
ओमफ्राय दा ए आइ आ ए आइ आ गोबां खामानियाव होयो। ओरै माबा बिदिनो मार्केटिं ए आइ जों फैसा खामायनो हायि बायदि बायदि हायो ए आइजोंों मा माने गोबां बुस्थु बानायनोबो हायो।
उम
दा इदिनोसै नोंथाङा दा नोंथाङा फंनैसो बुंनो सानदोंमोन नामा?
औ फंनैसो बाथ्रा बुंसां। नोंथाङा जे होनदों ए आइ दों फैसा खामायनो हायो। ए आइ आ बेलेग बेलेग धोरोमनि दं जेनेबा सेट पि टि जेमिनाय एक्सेट्रा लानो लादो नों फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै ए आइ नि बारे नो मानि ए आइ आ ए आइ आ मोनसे आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्स आर्टिफिसियेल माने नो माबा मानसि बानायनाय जेनेबा आर ए आइ खौ बिदजों बानायदोंना मानसिसो बानायदों।
उम।
जिखुनु ए आइखौ मानसियानो बानायदों मानसियानो खहा खालामगोन ए आइ खौ होमबा जों ए आइ खौ मारै मारै बाहायनांगौ मारै बाहायनाङा बे जोंनि माबायाव गेजेरावसो। नों साननानै ला मोनसे ए आइ आआबो उन्दै गथ'सो मिथिबाय दा ए आइ खौनो जों मा होनगोन बेनो होनगोन। मिथिबायना ए आइ खौ जों मा फोरोंगोन बेबो बिदिनो एप्लाइ खालामगोन जेनेबा जों नोंथाङा जि होनदों बे चेट जिपिटि जेमिनाय बिसोरखौ फोरोंखानायसै। आगोलनि मेन फोरोंखानाय बिदि बिदि हो जेनेबा नों आंनि एगजामफोर लाबाय नोंथाङा सार्च खालामबायनो जेमिनायफोराव वाट इज एपेल होननानै एपलाथ' थाखायगोन ना। खुनु बिनि रिसार्चखौ बहननानै बेखौ लाबोयो ए आइ आ बेनोसै आरो जेनेबा ए आइयानो मोजां ए आइ नो- नोंथाङा जेदों ए आइ दों रां खामायनो हायो नोंगौ बे ए आइया बायदिजों रां खामायनो हायो जों जेनेबा जों ए आइ गावनिनो ए आइ वेबसाइट बानायनो हागोन गावनिनो ए आइ एजेन्ट बानायनो हागोन। बेलेग बेलेग दं मानि जेनेबा नों एगजामपोल लाना ला क्लथ होननाय दं मोनसे क्लथ दं मिथस मिथस फाइभ फेबोल फाइभ मेलला आरो नोंथां खोनाखादों नामा निउसखौ इउ एस आव मेन मोनसे ए आइ बेन जानानै दं होननानै
नौ
औ बे माने ए आ जा पावारसुलमोन नोंनि नोंनि गासिबो बुस्थुनि सिङाव मा डाटा दं बेखौ फुरा मा कन्ट्रल खालामनो हायोमोन बे ए आइ आ बेनोसै आरो ए आरो माबा उम माबाफोर नांगौबा माबा सोलोंनो माबाफोर आइडिया नांबावगौबा नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा बुंखाबायबा आं होनबा फंनैसो फोरमायनोसै औ नोंथां नोंथाङाथ' बुंनाय बायदिबा ए आइ आ गोबां पावारफुल ना बिदिनो माने ए आइ आबो माने मानसिफोरासो बानायखानाय नालाय माने मेन ब्रेनानो होनजायो बेखौबो आरो दा बे ए आइ या माने बे आइजें गोबां माने खामानि होयो आरोना ए आइ मा बिदि बेफोरखौनो होयो नालाय माने नोङो मा नांगौ मोजां खामानियाव माने बाहायनो रोंबा गोबां माने मोजां जायो बे आइआ आरो जेनेबा जों मोनसे वेबसाइटफोर बानायोबा ए आइ आसो बा एआइयासो गाइद खालामगोन नालाय बिदिनो मानसि सोंबा माने जों माखौ रोङा बेफोरखौ गाइड खालामगोन नालाय ए आइ आ माने जों मानसि सोंबा सेस खोनथा जोबो आरो जों बिदिनो मा मारकेटिं खालामनो हायो बिजनेसनि गाइद लानो हायो बिदिनो मार्केटिंआव जेनेबा नों थाङाथ' एफिलेट मार्केटिं खोनाखादों जाहैबाय
औ खोनाखादों औ
औ बिदिनो मानेे एफेलेथि मार एफिलिटिं मार्केटआव मार्केटिं खालामनो बा ए आइआसो नांगौ नालाय बिदिनो माबा माबि बानायनोबो फ्रमफोरबो नांगौ ना बेफोरखौ ए आइ निफ्रायसो बानायो नालाय बिदिनो गोबां बुस्थ थु माने आरो ए आइ आ बेनिफिटल' होआ आरो ना माने बिनि माने खहा खालामनायबो
औ नोंगौ दं औ
औ दा नोंथाङा बेफोरखौ मिथियोबा फंनैसो खिनथादो
उम नोंथाङा जि मोजां मोजां होनबाय मा ए आइआबो जि ए आइ जों बेयाव माबा मोजां ए आइदों फैसा खामायनाय रां खामायनाय उनाव आंखौ खहाखौ खिथा ए आइ नि खहाया मा आजिखालिनि जुगाव माने ए आइ खौ बिदि लाग्रा जों जोंखौ मा सोरबा जेनेबा खौबा ब्लेकमेल खालामो बिदि खालामगोन होननानै जेनेबा जेनेबा बेलेगनि मोङाव बेलेग मोखां लागायदेरनानै खो ब्लेग मेल खालामगोन नोंखौ बिदि खालामगोन होननानै आंनो रां हर बिदि मेरला मेलला दं मेरला केस बिदि आं दा खोननो हानाय नोंला बे केसखौ ओ मेर्ला दं केसा बिदिनो मानसि मानसिखौ नोंखौ माबा खालामगोन ए आ माने खहा दं ए आ फोराबो खहा दं बिदिनो थिया आरो ए आइनि खहाया आरो नों आजिखालिनि जुगाव ए आइ फोरजोंनो मानि जेनेबा नोंनि नोंनि बेंकनि डिटेल्सखौबो नायजायो ए आइ फोरजोंनो जुदि जा पावारफुल जाबाथाय बे ए आइ आ बिदि नरमेल ओरैनो खालामनो हाया जेखिजा पावारफुरफुल जानांगोन बेरा जेखिया बिनोसै ए आइ नि खा खहाया आरो दंबावो ए आइ नि खहह जेनेबा लाना ला नों बेबायदिनो आजिखालि जुगाव मेरला बेखौ होनो नाङा बे खो थाखौ जेखिजाया ओं माने जों जिअ' पलिटिक्स होननाय मोनसे खोथा दं खोनाखादों। जिअ' पलिटिक्सफोराबो जेनेबा नों आजिखालि ए आइ इउसु खालामनानै जेनेबा बेलेग बेलेग जागा बेलेग बेलेग हादराव बेलेग बेलेग माबा खालामो दिडिटेल्स थायो बेलेकनि ए आइ जोंनो बिनो बिनि खहाबो दं। मोजांनो लानांगोन बेखौ ए आइ खौ मोजांजों लांबा मोजां जेनेबा नों ए आइदोंनो आजिखालि क कदिं होननायथ' खोनाखादों नोंथाङा? कदिं आजिखालि कडिंखौ हामनो नांलिया नों ए‌ आइजोंनो क कट लिरहोदो नों वेबसाइट बानायदो। बेनोसै आरो माने ए आइ आनो जा पावारफुल आजिखालिनि जुगाव। ओमफ्राय नों गेरेन्टि लानांयाखि नों ए आइल' बिदि बिजि बिजि खालामनो हागोन ए नों गाव गावबा गावनो सोलोंनाया साबसिन आंनि आंनि बाथ'। गावनो सोलों गावनो बानाय बिदि साबसिन। नों माने ए आइखो माने नांथारगौबासो ए आइ लाथार। ओमफ्राय नोंङा गाबोननो नोंनो प्रजेक्ट होथारनांगौ ए आइ निफ्राय आइडिया लादो बानायदो। जेनेबा बिदिनोसै आरो ए आइ गेरेन्ट गेरेन्टे लाथारनााङा ए आइखौनो नांथारगौबाल' इउस खालाम जि
औ
नोंथाङा एसे माबाफोर नांबावगौबा आइदियाफोर
नोंथां आइडियालाय नांथ'लामोन दा नोंथां फंनैसो बुंनो सानदोंमोन।
औ औ दे
दा नोंथाङाथ' थिगखौनो बुंदों दा माने ए आइखौ जेब्ला नांगौ होनबासो बाहायनांगौ आरो ना।
औ नंगौ
होनबा मोजां जायो। बिदिनो दाहाय ए आइआ स्टुदेन्सफोरनि थाखायबो खामानि होयो माने सबनि थाखायबो जाय जाय फरायदों बा माबा मोनसे स्टार्ट खालामदों कम्पानिफोर बिदिनो बिजनेसफोर बिदिबा माने जेरै स्टुदेन्सफोरा बिदिनो मा माबि नटसफोर हायाबा मा मोनसे
औ
बेफोर बुजियाखैबा रोङाखैबा बिदिनो माने जोङो ए आइफोराव माने सार्च खालामना माने बिदिनो नलेजफोर लानो हायो ए आइजों बिदिनो माबा माबि सार्च थांबाथाय खोन्थाजोबो आरो ना डिटेल्साव आरो बिदिनो गोबां माने बिदिनो वेबसाइट बानायनोबो माने कदिं नोंथाङाथ' बुंखाबाय नालाय। दा ए आइनिफ्रायनो जों कदिं खालामनो हाखायो दा बिदिनो वेबसाइट माबा माबि गेमफोर बाननोबो
औ
दा ए आइयानो हासै दाबायदियाव दा नोंथाङा फोरमायनो सानदोंमोन नामा माबा मोनसे?
आं आं नोंथांनाव मोनसे माबा सोंदोंमोन ए नोंथाङा मा ए आइ उयुस खालामो ओरैनो? दैलि लाइफाव
औ नोंथां आंथ' सेतजिभेथि खालामो।
सेतजिभितिया मोजाङानो दे सेतजिभितियाबो मा मोजाङानो उनाव आं नोंथांनो फंनैसो बाथा आरो फोरमायबावनोसै।
औ
उम आंथ होनखाबाय ए आइया जि पावारफुल मेरला ए आइ दं जेन'बा नों बेलेग बेलेग टाइपनि ए आइ दं बेखौ खिथानोसै आं बेलेग बेलेग टाइपनि ए आ मा? नों जेनेबा नों रिसार्च खालामनो लुुबैदों?
औ।
बिनि ए आइ बेलेग बेलेग दं। होननानै इमेज जेनेरेसन भिडिअ जेनेरेसन बेनाबो ए बेलेग दं जेनेबा नों जेनेबा
नोंथाङाथ' खोनाखादों नामा? बबेयाव नोङो ए आ मेरला मानसियानो ए आइ खौ जों माबा बे कभिडनि उनाव नुदों होननानै होनदों। खोनाया नोंथां।
औ।
मेरला मानसियानोखि कभिडनि उनाव जों ए खन्दु जखे कभिडनिनो आगोल दंमोन बे ए लन्स खालामाखैमोन बेखौ। जेनेबा नों नोंथाङाथ' मोनसे फिल्म नुखादों माबा होननाय आयरनमेन
औ नुदों।
बेयावथ' मोनसे जारबिस होननाय खोनाखादों ना?
औ।
जार्बिस बे जार्बिसाबबो मोनसे एएइसमोन ना? बेखौ नों ए आइ जों कन्ट्रल खालामनाय मोनना गासिबो होमबा सानना नाय बे ए आइ दा आगोलनि दंमोन नाइनटिसन दंमोन। बेखौ लन्स खालामाखै। होमबा सानद एरिया दा बेसेब पावारफुल जाबावगोन आरो देरबावलांगोन नाय ए बिदिनोसै आरो आगोल एबायदि नङामन पावारफुल नों गावनिनो जेनेबा गावनि रुमखौ नों एआइदों बानायनो हागोन।
औ।
बिदिनो सार बेलेग बेलेग आं नोंथांनि जि होनदों बेलेग बेलेग ए आइ दं जेनेबा इ जेनेरेसन भिडिअ जेनेरेसन नि नोंबा कन्टेन्ट क्रियेसनै नों जेनेबा आजिखालि ए आइदिंनो नों केसलेस भिडिअ' बानायनानै नों रां खामायनो हायो।
औ।
फेसलेस कन्टेन्ट क्रियेसन बानायनानै जेनेबा आजिलि मेरला मानसिानो खामायगासिनो आरो आं बिदिनो रां उथैनो हागासिनो खालामनांगौ बिदि मोजां बुस्थु खालामनांगौ। मानि मोजां रनानांगोन नों ए आइ खौ गाज्रिजों नायनाङा जेन'बा नों ग्रियाबो गाज्रिया मोनला दं गाज्रिजों नायनाङा।
औ।
नोंथाङा माबाफोर फोरमायबावगोनबा?
नोंथां आं नोंथाङाथ' होनखाबाय नालाय दा ए बेसेबां पावारफुल दा बिदिखौनो होननांसिगोन आरोना दा बायदियावबो एफा पावारफुलबा दा दैलांफोरावबा माबायदि पावारफुल जागोन।
औ।
दा बिदिनोसै आरो नोंथां।
उम ‌।
समाबो जाखाबायमोन ना नोंथां।
औ समाबो जाबायलै।
औ नोंथां।
औ।
औ दे गोजोन्थों।
बे गोजोन्थों।